औ
हेलौ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां
अ नोंथांना सम दंना?
औ दं।
नोंथाङा सम दोंब्ला जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ सावरायनो हागोन
औ दे बिदिब्ला जों बैसागु आयदानि सायाव एसे सावरायनि औ बैसागुखौ माबादियै खुङो बैसागु फोरबो फैयोब्ला माबायदियै रंजा बाजायो बेफोरखौ दा एसे फोरमायथिनो हागोन नामा?
औ फोरमायनो हागोन जेनेब्ला दा जोंनिया बैसागु बुङोब्लाथ जों आसामनि बर' सुबुंफोरनि मोनसे मखजा थाव फोरबो नङा होमबा औ जाय जोंनिया गोदान बोसोरनि जागायनायखौ दिन्थियो बैसागु होनना बुङोब्ला जोंनिया बैसागुनि जोंनिया जेनेबा सेथि सानाव जोंनिया जायो मोसौ बैसागु नङा होमबा? औ बेनो औ मोसौ बैसागुनि सानसे सिगांनो जोंना मोसौ बैसागुआव जा ना जा माबा माबि जेनेबा मोसौ बै बैसागुआव गोनांथि जानाय जोङो मुवा बेसादफोरखौ बुथुमखाना लायो जेरैहाय जोंनिया बुंनो थाङोब्ला जेरै थाराय दिग्लिगेटि पानिलाव फान्थाव, हालदै, खात्रि आरि नांगो बेसादखौ जोङो बेनि सानसे सिगाङावनो बुथुमखाजोबना लायो बुथुमखांनायनि उनाव जोंहा जेनेबा मोसौ बैसागु जागायनाय लोगो लोगो जोंहा फुङाव गासैबो सिखारनानै सिखारखांनायनि उनाव जोंना बे गासै जा जा मुवा बेसादखौ जोङो लायदोंमोन बेजों जोंहा माला बानायो जा आरो मोखौ बु ग्रा बानायो आरोना बेखौ बानायखांनाय औ बेखौ बानायखांनायनि उनाव जोंना मोखौखौ फुख्रि बा बिलोआव जोंहा थुखैहैयो आरोना लांनानै थुखैखांनायनि उनाव जोंना मोखौखौ बुयो आरोना बुनानै जोंहा जेनेबा मोनसे जेनेबा मोन्थोर फरायनायबो दङ नालाय जोंहा बेखौ फरायो आरोना जेरैहाय लाव जा फान्थाव जा होननानै औ बेखौ जोङा मोखौ बुनाय समाव जोंहा रायनानै मोखौखौ बुयो आरोना तारमा बेखौ बुनायनि जाहोनानो जादों जेनेबा बेखौ बुब्ला लायनो जोंना मोसौआ गेदेर गोलाव जायो गेदेर जायैनो थाबैनो जेनेबा देरो। जेनेबा बिदि होनना फोथायनाय दंना आरो ना आगोलनिफ्रायनो।
सैथो नोंथां।
बेनि उनाव जोंना मा होनो? ले बेखौ जेनेबा बेवहाय जोंहा बुखांनाय बा बानाय जेनेबा मालाफोरखौ जोङो जेरै दैयाव मोनसे जेनेबा जोंनि बाथौआव मोनसे बे मोनसे ओमफ्राय न'खरावबो मोनसे फैनानै जेनेबा बेफोर आग्लायनायखौ जोङो जों थिंसाफोराव सार फैयो सारफैखांनायनि उनाव जोंना जेनेबा बा जोंनिया जेनेबा सानजौफु सम जाब्ला जोंनिया बेवहायबो आरो मोनसे नियम दंबावो जेरैहाय जोंहा सेजौ सेजौ सेथा जाग्रा मुवा जानाय जेरै सेजौ सेथायाव मैगं जायो बेखौ जाबोला लायनो जोंना देहायाव बेराम जानायफोरा हामो होनना फोथायनाय दं जेरै जोंङो सेजौ सेथायाव थालिरि फस्ला जिंखा लाव बिजौ बायदि बायदि। बेनि उनाव जोंना जेनेबा मोना सम जाब्ला जों मोसौखौ लायनानै बेवहाय जोंना मोखौ नोखौ जोङो जेरै फाथोनि दिरुंजों गोदान फाथोनि दिरुंजों जों मोसौखौ खायो। ओमफ्राय बे दिरुंखौ जोंहा बोराट गोजाम दिरुंखौ जोङो हायाव फबनानै दोनो आरोना बेनि उनाव जोंना बेनि उनाव जोंना नैथि बैसागुआ जाह मानसि बैसागु मानसि बैसागु जागायनाय लोगो लोगोनो जोंना गिबि सानखालिलायनो जोंना मानसि बैसागुनि गिबि सानखालि जोंना जेनेबा जोंनिसाय गोदोर जेरै जोंनिसाय गेदेरखौ जोङो मान होनानै खुलुमो आरोना बेनि उनाव जोंना बेनि उनाव जोंना गासैबो बेखौ बे मान सान होखांजोबनायनि उनाव जोंना गासैबो गामिनि सेंग्रा-सिख्ला आदा, बाजै गासैबो लोगो नांना जोंनिया बैसागु मोसानो नि थाखाय गासैबो लैहोर लैहोर ओंखारबोयो आरोना। ओंखारबो जेरै ओंखारबोयो बेवहाय जोंना हौवासाफोरा जोंनि जेरै बर'नि गाननाय जोमनाय आर'नाइ गस्ला आर'नाइ गामसा फिसा आर'नाइ लानानै सिख्लाफोराबो जोंना जेरै दख दख'ना दख'ना गोमो आर'नाइ बिदि लानानै ओंखारबोयो आरो ना गासैबो। आरो जोङो जेनेबा गुबुन गुबुन दाब दाब गामियाव थांनानै मोसाहैयो जेरै जोंना खाम सिफुं सेरजा जथा खोथा लानानै जोङो रंजाहैयो आरोना। रंजाहै रंजाहैनायावनो जोंना रंजाहैनाय समाव जोंना लायनो रंजाहैनायाव जोंना सोरबा सोरबि न'खरना जोंनानै जेनेबा जोंनि ज बेफोर मोसानाय मानायखौ गोजोननाय नोना जोंनिया सोरबा जौ जौ गिसि दिहुननानै होयो बा जौ गोरान बिदि आरो बेनि अनगायैबो जोंहा मोसाखांनायनि उनाव जोंनिया जेरै मोसानायफोरनो उनाव जोंनो रां एसे बा माइरं एसे हरो। बेबो जोंनिया मोनसे नियमखा औ बिदिनो दाब दाब मोसाखांनायनि उनाव जोंना जेनेबा सब स्नि सान मोसाखांनायनि उनाव जोंना बेनि उनाव जोंना आगोलथ' जोंनिया आबै आबौमोना जोंनिया जि थामजि थामजि सानाव लासै फालियोमोननो नाथाय जोंना दा समनि आंखालाव जोंना स्नि सानल' फालियो बेवहाय जोंहा बिनि सान मोसाखांनायनि उनाव जोंना गासैबो जेनेबा जा जा मोसानायाव थांफानाय बेफोर गासैबो लोगो नांना जोंनिया खाना जायो आरो ना औ नोंथांनावबो बैसागुनि जा एसे रोंगौ दं नोंथाङा फोरमायनाय होलाय
जागोन नोंथां नोंथाङा जाखिनि बुंलांबाय बेफोर गासैबो जा जोंनि बैसागुखौ बेबायदियैनो जोङो गोजाम बोसोर बेदाय हरनायजों गोदान बोसोरखौ बरायनाय हिसाबै जोबोद रंजा खुसियै फालियो नंगौ नोंथां
औ नंगौ
बे सानखालि जोङो मोसौ थुखैनाय हाबाफारिखौ जोंनि फालियो नोंथाङा जाबायदि बुंबाय मोसौ थुखैनायाव लाव फान्थाव बेफोरखौ नांगौ होननानै बेबायदिनो नोंगौ जेब्ला बैसागुनि से थारिख बेखालिबो मानसि बैसागो हिसाबै खुंनाय जायोबा बे खालि उन्दैया गिदिरनिफ्राय मान लानाय गिदिर उन्दैनो मान होननाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो जेनबा गोदो गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे न'खर न'खर फुजा होनाय बा थोगि होनायखौ जों नुनो मोनो जोंनि गामि ओनसोलाव नो जेन गोजाम बोसोरखौ बिदाय हरना गोदान बोसोर बोसोराव जाहाथे मोदाय दावदाया जोंनि न'खराव जेबो खैफोद लाबोआ न'खरखौ मोजाङै मोजां लाखियो बेबायदिनो माने गोदान बोसोरखौ बरायनायनि बरायनानै थगि होनायखौ जों नुनो मोनो जेनेब्ला बैसागुनि नैथि सानाव बे खालिनिफ्राय गोदो उन्दै बोराइ बेनथ थ गासिबो ज जानानै खाम सिफुं खाम जथा लानानै बिदिनो बैसागो मागिनाय बा बैसागु रंजानाय बेबायदिखौ जों नि ओनसोलाव ओनसोलावबो आइजोफोरा जेरै दख'ना बिदन दखना ना सावस्रि गोमो गाबनि दख'ना गुफुर गाबनि ब्लाउस गोजा गाबनि आर'नाइ बेफोरखौ लानानै जों रंजानायखौ नुनो मोनो
औ नंगौ
हौवाफोराबो आर'नाइ गस्ला गोथां गामसा बेफोरबायदिखौ लानानै जोङो रंजानायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो रंजानानै जेब्ला रंजानाय बैसागु मोसानाय जोबो अब्ला गाससिबो जा बैसागु रंजानाय बा मागिनाय मागिनानै मोननाय रां बेखौ ज' खालामनानै जोङो गां बेबो गोरोबलायनानै खाना जायो आरो नोंथां
औ नंगौ
औ नोंथां बेबायदियैनो जोंनि ओनसोलावबो बैसागुखौ फालियो
औ जेनेबा जोंनिया बैसागु सफैनाय लोगो लोगो जोंना जेनेबा गासैबो जेनेबा जोंनिया मिथिंगानि थासारियाबो जोंनिया जेरै थां जेरै बिफां लाइफांफोराबो गोदान बिलाइ खिलिलांजोबो आरो ना आरो बेनि उनाव जोंना बैसागु समाव जोंनियालायनो गोबां साइड जाबा जोंनि ओनसोलफोराव गोबां फुजा फांसन जानाय खौ जों नुनो मोनो नङा होमबा औ बिदिनो जोंना फुजा फांसन जानायखौ नुनो मोनो जाय फुजा फांसनाव जोंना गोबां जेरै गोबां जेनेबा मोसानाय बादि बादलायनाय बा गेदेर गेदेर सिंगार लिंहरनाय खन्थाइ आवरायलायनाय खारनाय बादायलायनाय बिदि जानायखौबो जों नुनो मोनो नङा होमबा औ बेफोराव जोंना फांसनफोरावबो गोबां रंजायो आरो बेवहाय जोंना फांसनफोराव जोंना जेरै दान बान्था होनाय जायो जेनेबा बेवहाय जोंनिया मोसानायफोरनि थाखाय जेनेबा मोसाखावरिफोरनि थाखाय जोंनो मोनसे दान बान्था होनाय जायो आरो ना जाय जाहाथे मानसिफोरा जोंनिया गासैबो जेनेबा बेफोर दान बान्थाखौ मोननो थाखाय बा उत्साह होनाय जायो आरो ना जाहाथे बेफोर गासैबो लैहोर लैहोर फैनानै जोंनिया मोसाफैयो बा रंजाफैयो बेवहाय बेनि थाखाय जोंनिया बेवहाय दान बान्थाबो होनाय जायो आरो जोंनि माखासे औ माखासे खेला जेनेबा गुबुन गुबुन रोखोमनि खेलाबो होनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बिदिनो मोसानाय बादायलायनाय जोबोद गेदेर गेदेर रोजाबगिरि बा मोसाखावरिफोरखौ जोङो गोजान गोजाननिफ्राय लिंहरो लेंहरखांनायनि उनाव बिसोर जेन बिसोरनि जोङो रोजाबनाय जों जों गोबां रंजायो आरो बेनि अनगायैबो जोंना बैसागुआव बैसागु जोबनायनि उनाव जोंनिया गोबां गोबां फुजा फाथाल होबावनाय नियम दं जेरै जोंनिया बैसागु जोबनायनि उनाव जोंना गारजा फुजाबो होबावो जाहाथे जायखौ जोङो लामा हो थेनायबो बुङो बेखौ होबोलालायनो जोंनिया जोंनिया जेनेबा जोंनियाव बैसागु जोबनायनि समाव जेनेबा जोंयाव बेमार आजार जानाय मबा जानायफोरा हाम मोनना बेखौ फोथायनाय दं मोनसे जायखौ औ जायखौ माबानो थाखाय जोङो बे फुजाखौ बैसागु जोबनायनि उनाव होयो आरोना बिदिनो जोंनिया बैसागुआ जों बर' सुबुंफोरनि मोनसे जेनेबा गोबां मखजाथाव मोनसे फोरबो जेरै जों बेवहाय गासैबो बर' सुबुंफोरा रंजायो बै समाव जोंनिया जेरै बर'फोरनि जानाय अमा बेदर बा जेरै जौ जौ गोरान जौ गिसि बेफोरखौबो गोबां मानसियानो जोंनिया लोङो लोंनानै गोबां रंजायो जेनेबा जोंनिया बैसागु होनबा जोंनिया स्नि साना जोंनिया गोबां रंजा खुसियै थाङो आरोना जों बर' सुबुंफोरनिया औ दे होन अब्ला न नोंथां जोंनिया समाबो थौबाय औ दे
औ नोंथां